हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादो नोंथां
अ आं नोंथांखो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खामनाय जादो नोंथां। औ बेनो जाबाय दोनै जों सावरायगोन गाननाय जोमनाय
औ
अ दा आंनो जागाय ग्रोनसै नोंथां
औ जागाय जेनदो
गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय होनोब्ला थ' सरासन हिसाबै जोङो जोंनि मा ने मोदोमखौ बिदि फांथेनो ओ जोङो गरमखौ बिदि होबथानो बा थान्दानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय माहोनो गाननाय जोमनायखौ गाननाय जायो आरो नोंथां
औ
औ दा जोङो गोदो जुगखौ नाहरब्ला गोदोनि जुगाव जेब्ला बर'फोरा बा गासिबो सुबुंफोरा बिदिनो गामि बिदि बानायनानै थानो लायाखैमोन बै समाव सुबुंफोरा माने हाग्रायाव बिदि ज' ज' हाग्रायाव बिदि थाबायनानै मैहुर खालामथिंबायनानै माने जिउ खुङोमोन।
औ।
दा बै समाव दानि बायदि सुबुं सोदोमस्रिया जौगायाखैमोन। दानि बायदि साननाय हनाय सोलोंथाइ माने बेफोरबायदिया गोदो गैयामोन आरो बै समाव।
औ
दा बै समाव बिदि गैयियाव माने बिसोरो हाग्रायावनो मैहुर खालामना जायोमोन। आरो बिदिनो बिसोर माने बिलाइफोरखौनो माने गाननानै थायोमोन होनना जोङो माने बिजाबफोराव मोनो आरो नोंथां।
औ।
आरो बिनि अनगायैबो जिहेथु बिथांमोना हाग्रायावनो मैहुर खालामथिंना जायो
औ।
दा मैहुर खालामनानै मोननाय जिब जुनार जेरै मोसा, मै बिदि मुफुर बिदिनो माने बिगुरफोरखौबो बिथांमोना माने द्रेस बा खसाब गाननानै बानायनानै बा दानानै गानोमोन होननानै माने मोनथिनो मोनोमोन नों थां
औ दा आरो बिदिनो लासै लासै बिदि सुबुं सोदोमसि या जौगालांनानै बिदिनो बिथांमोनाबो बिदि गामि दानो हमनायसै।
औ।
दा बिदिनो गामि दाबाय आरो बिदिनो जोंनि बर' औ बिदिनो गामि दाबाय बिदि गामि दानानै बिदि गाननाय जोमनायफ्रा माने दिनैनि बायदि माने आपग्रेड जाबाय आरो नोंथां।
औ।
दा जेरै दिनै बर'फ्रा बिदिनो दख'ना गानो हिन्जावफोरा बिदिनो आर'नाइ लायो। हास्रा फालि लायो बिदिनो गस्ला गानो दा बेफोरखौ माने खालामना लानो रोंबोनाय जाबाय आरो बै समनिफ्रायनो दा बिथांमोनहा गावनि आखाइजोंनो बिदिनो जि दानाय जि आरो मिथिंगानि बायदिसिना जिब जिबिफोरखौ माने बे जियाव बा दख'ना बा भासराफोराव आगर एरखांनाय जेरै दाउस्रि आथिं आगर, दाउस्रि मेगन बिदिनो सिखिरि आगर आरो अख्रांनि बायदिसिना अखाफोर बायदिखौबो माने आगर एरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बिदिनो हौवाफोराबो बिदिनो बर'फोरा बिदिनो गामसा गानो बिदिनो गस्ला गानो बिदिनो आरोना दा दोनै जोंनि थासारिफोरखौ नायनानै माने जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा माने सम आरो सुजुग जों माने सोलायलांबाय बा बे दोरोङारि गाननाय जोमनायाबो दोनैबो दङ बेखौबो जों हारि हिसाबै बयबो फोथांना लाखिदों। नाथाय जोङो स्टेेनडार्द लेभेलावहाय जिहेथु अफिस कासार बेफोराव माने बिदिनो गामसाफोरजों सोलिया जाहैबाय। ओंखाय दिनै लंपेन्ट बिदिनो गस्ला, कट गानि जुथा माने बेफोरखौ माने गाननाया माने जाबाय आरो बिदिनो सुबुं सोदोमस्रिया जौगाबोनाय लोगो लोगो नोंथां।
औ।
दा आरो बेनि अनगायैबो दिनै गाननाय जोमनाय होनोब्ला थारैनो जोङो गोजां बोथोराव बिदिनो गोजांनायखौ होबथानो थाखाय जोङो लंपेन्ट गुदुं बिदिनो गस्ला गुदुं बा जेकेट, सुइटार बेफोरखौ गाननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो गरम बोथोराव जोङो एसे बार नांनाय बायदि बिदिनो गस्ला गेन्जि बा हाब बिदि आखाइनि गस्ला बा हाब पेन्ट बेफोरबायदिनो आरो गामसाफोरखौबो जोङो माने गानना थायो आरो जोङो।
दा बेजों लोगोसे बिदि जोंनि फरायसालिफोरावबो जोङो बिदिनो नुनो मोनो बिदिनो इउनिफर्म खानानै माने दानानै बा बानायनानै माने गानहोनायखौ जिहेतु इउनिफर्म बिदि मोनसेनो गासैबो मोनसे रोखोमनिनो गस्ला, मोनसे रोखोमनिनो जुथा मानसि रोखोमनिनो लंपेन्ट मोनसे रोखोमनिनो टाइ बेफोरबायदि माने गानहोयो आरो नोंथां।
औ।
जाहाथे मोजां नुयो। दा बेफोरबो माने गाननाय जोमनाय बा खसाब होननानै हायो आरो।
औ।
दा नोंथां आङो बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'बाय। दा बे समाव नोंथाङाबो गाननाय जोमनायनि बागै एसे बुंना होदो दे नोंथां।
औ जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बि नंगौ आरो सैथो जे मानसिनि थाखाय बिदिनो गाननाय जोमनाय बेखौथ' नांखागौ। बिदिनो बुहुमाव थासान्दि एबा थानायहालागै बयबो सुबुङानो जे आबाद बिद जे बिदिनो गस्ला लंपेन्टखौ बिदिनो गाननांगौ एबा गाननांगौ गोनां जायो। आरो जे स्कुलफोरावबो जे गस्ला लंपेन्ट बिदिखौ जों गाननायखौ एबा जोंबो गाननायखौ बिदि नु बाय आरो जे बिदिनो बयबो बिदिनो मोनसे मोनसे बिदिनो स्कुल एबा अफिसफोराव बिदिनो गावबा गाव बिदिनो मोनसे स्टे जेरै खसाब एबा जेरै पुलिसफोरा बिदिनो गाव गाय गाव गायसिनि मोनसे बिदिनो गस्ला जेरै बिदिनो गोमो एबा आरमिफोरा बिदिनो फाख्रा सिख्रा बिदिनो मोनसे बिदिनो बिसोराबो गस्ला जे बिसोराबो जेरै स्कुलफोराव बिदिनो गुफुर एबा निला जायो। बिदिनो एखे बिदिनो बिसोरबो गाननांगौ गोनां जायो। आरो मानो होनब्ला जे ड्रेस होनबाथ' जों बयबो उन्दैनिफ्राय मिथिखागौ। जे नोंथाङा बुंलांखाबाय जे गोजांनायावबो बिदिनो गुदुं गस्ला गुदुं एबा लंपेन्ट गुदुं बिदिनो गाननांगौ मानसि बिदिनो गाननांगौ जायो। मानो नो होनोब्ला गोजांनायखौथ' जों मानसिया होबथानो होबथानांगोन ना बिनि थाखायनो मानसिया लंपेन्ट गुदुं आरो गस्ला गुदुंखौ गारनांगौ जायो। आरो जे गरम बोथोराव जे थान्दा गाव गायनि देहाखौ रेजें मोनहोनो थाखायनो बिदिनो लम हाफपेन एबा गिन्जिफोरखौ बिदिनो गाननांगौ जायो। बिदिनो गावगायनि देहाखौ जे मोजाङै लाखिनो थाखाय जे नङाब्ला बिदिनो गुदुं दुंब्ला मानसिया बिदिनो जे बोरैबा बिदिनो गरुम जोंबो बिदिनो गावगायनि जिउखौ बिदिनो खोमानांगौ जायो बिनि थाखायनो मानसिया गस्ला यो गस्ला बिदिनो गुसु बे गुसु बे जेनेबा गिन्दिफोरखौ गरम बोथोराव गाननांगौ जायो आरो जे आर्मिफोराबो मोनसे बिदिनो सरकारा दानाय मोन से बिसोराबो फसाब एबा गस्ला जे बिसोराबो मोनसे बिदिनो स्टेनडार्डहाय बिदिनो एके बिदिनो गासिबो गानजोबनांगौ आरोना नोंथां आरो जे आर्मिफोरहाबो बिदिनो फाख्रा सिख्रा एबा हाग्रानि हाग्रायाव बिदिनो दावबायग्रा एबा देशनि थाखाय नांग्राखाय बिसोरो बिदिनो एके बिदिनो खसाब एबा ड्रेसफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो जे बिदिनो गोबां रोखोमनि हाथाय बाजारफोराव बिदिनो लाबोनायखौबो मानसिया बिदिनो गोबां बिदिनो लायथांनायखौ नुदों आरोना नोंथां।
औ।
आरो जे बिदिनो गोबां जेरै एन सि सि फोर लानायावबो बिदिनो मोनसे बिदिनो गभारनमेन्टनि एबा सरकारनि बिदिनो मोनसे जेरै स्कुल एबा एन सि सिभिल ट्रेनिं लानायफोराव बिदिनो एके फोर जों गस्ला एबा कुम्पु एबा एम एम बिदिनो गोबां बिदिनो कम्पु सोलोंनायफोरावबो जेरै बिदिनो मोनसे खसाब गाननांगौ जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि खसाब फोर दोङो जेरै मुसलमानफोरना बिदिनो मोनसे बे जलंगा हिनसाब बिदिनो मोनसे आरो जोंनि बर'हाबो बिदिनो दख'ना एबा गामसा बर-बर'नि आरो हारसाफोराबो जेरै सारि एबा नेपालिफोराबो गोबां रोखोमनि बिदिनो गावबागाव मोनसे हारिनि ड्रेस दङ। आरो बायदि रोखोमनि मानसिहा बिदिनो गाननायफोर थायो नाथाय बिखौ बुंख'जोबनो हाया मानो होनब्ला बुहुमाव गोबां खारि हारिफोर दङ बिसोराबो गावबा गाव बिदिनो आलादा आलादा दोङो आरोना नोंथां। गस्ला एबा गाननायफोरा जेरै बरहाबो दख'ना एबा गामसा बे मोनसे हारिनि ट्रेडिसनेल बिदिनो गस्ला एबा लंपेन्ट जों बिखौ बुंनाय जायो आरो जे बिदिनो अपिसफोरावथ' बिदिनो थांनोब्ला गामसादों बिदिनो दानि जुगाव सोलिला मानो होनब्ला आगोलनि जुगाव सो आबौ आबैनि दिनाव सोलियोमोनब्लाबो दानि जुगाव माने गामसा गामसादों जे बिदिनो हौवासाफोरखौ बिदिनो गानलांनायखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला जे आरो बिदिनो दानि जुगाव बिदिनो लंपेन्ट एबा कट नोंथाङानो बुंलांखाबाय। बियो गोबां बिदिनो सोलियो आरो मानो होनो लंपेन्ट बिदिनो कट आरो बिदिनो गस्ला कट बेखौबो बिदिनो बिनि अनगायैबो गोबां बिदिनो बार मोननाय एबा गुदुं जानाय बिदिनो गोबां बिदिनो गस्लाफोर दोङो नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय आं